औ खोनायाखै
आ ओ खोनादों खोनादों खोनाबाय औ खोनादों ओ नोंथांनिसिम ओ बेबायदि गोजोन मोनाबि लिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आ दा बिदिब्ला जों दा रायज लानाय आयदाया मा
जों रायलायनो नागिरनाय दायाथ बै मा होननायमोन बरनि
ओ बरनि ओंख्रि ना
औ औ
ओ दा नोंथाङा बुंनो हागोन ना ओ नोंथाङा मोजां मोननाय बरनि ओंख्रि बिनि बागै
बरनि ओंख्रि जानो मोजां मोननाया आंना ओरैनो अमाजों ओमफाय नारजिजों बेखौनो बांसिन जायो आङो ओमफाय बेनिफाय जाबाय सबाइजों दाउ
औ दा नोंथाङा बुंनो हागोन ना नारजिजों अमाजों बोरै संनाय जायो नारजिजों अमाजों नारजिजों अमाजों
ओ जेनबा बेदरखौ फ्राय खालामनानै माने फ्राय खालामना दोननानै नारजिखौ संनानै खारैजों
औ
फाय उनावहाय जेनबा बे माबा माबाखौ बेदरखौ नारजियाव होनानै दै होनानै माने संखानानै आरो नारजिखौ संखानाय नारजियाव माने बेदरखौ लखबना होनानै जाबाय आरो
औ नंगौ
बारा मोनथिया आङो
औ औ नोंगौ नारजिजों अमाजों बेबायदि खायबा मानसिफ्राहाय नारजिजों अमाजों बेबायदि गोरान जि जायो आरो खायफा बेबायदिनो दैलाव संना जायो खारै होनानै
ओ आं बे गोरानखौबा मोनजायाखै आरो
औ औ
गोरानखोबा बिथिं ओ हाबाफोराव बांसिन मोनजानाय जायोना आरोना जोंनिथिं नार जि अमा गोरानखो
अ नारजिजों अमा गोरान
औ
ओमफाय दा नोंलाय माखौ मोजां मोनो
आंहा मोजां मोननाय बुंनो थांब्लाथ आङो खोमा बिबारजोंहाय दाउज जों अनला जानो बिराद गोथाव मोनो आरो सबबायजों ओमफ्राय साम'। आंनि मोजां मोननाय फेभरेट बुंनो थाङोब्ला बे मोननैयानो आरोना। आ खोमा बिबारखौ बुंनो थाङोब्ला खोमा बिबाराथ' बोसोराव खनसेल'सो मोनजायो नालाय बेबो दान्दि इसे समनि थाखायल' नभेम्बरफोरावल'सो मोनजायो। बेनिखायनो बोसोराव खेबसे से जानायाव थावसिनो आरोोना बांसिनखौ थावसिन जायो।
उम-उम माने
साम'जों दा आरो साम'जों सबायजों बुंनो थाङोबाथ' साम'आबो दा दैज्लांनियाल'सो जानो मोजां जायो मानो बुङोब्ला मेसेंफोरनि साम'आाहाय फिसा गोनां जायो आरो जाथावा बोरैबा ख्रेब ख्रेब मोनजायो।
अन्थाइ बायदि ना?
औ अन्थाइ बायदि बेनि थाखाय दैज्लांनि साम'आ साबसिन जायो आरो ना जानो थाखाय। गोथावसिनबो जायो खायफा मानसिफोरा आरो जोगोनारजोंबो जायो साम'खौ जोगोनारजों
औ जानायालाय जायो खिन्थु आं साम'खौबा जाया सिगां उन्दैयाव जायोमोन ओमफ्राय उन्दैयाव जानायानो ओमफ्राय बिनिफ्राय गारनाय गारनाय गैखा जाखायासै। दिनैसिम ओमफ्राय बे एम्फौ लाथाया बेखौबो जायोमोन आङो फिसायाव। ओमफ्राय एम्बौबो जायोमोन।
जायोना जाला?
ओहो गैला जाजोब्ला आं एखौ।
अ-अ आंबो एम्फौ लाथाखो जायो जानायाथ' मानो होनबा न'आवनो जोंना फिसिनाय जायो बेबायदि न'आवनो एम्फौ लाथा लानाय जायो इन्दि बिलाइजोंहाय आरो बेबायदिनो न'आवनो फिथोब फोरबो मोनो आरो न'आवनो फाननायबो जायो आरो न'आव जानायबो जायो लाथा एमफौवा बांसिन न'आव जाहानाव बुङोब्ला ब्ला बार' मास बेबायदि लाथा एम्फौ लानाय जायो आरोना।
अ माने लाथा एमफौ फिसिबाय
ओ लाथा एम्फौ फिसिबाय थायो बेबायदिनो हाथाइ बाजारफोरावबो लाङो आरो न'आवबो बांसिन जानाय जायो लुबैबानो जानाय बेबायदि आरो।
ओम माने जोंहा आबैया जोंहा आबैया सिगां गोरायाव फिसियोमोन आरो दाजा मामाया फिसिनो रोङालै ओमफाय फिसियो आरोना। दा गैला माने रोङा फिसिनो एम्फौ लाथाखो।
औ गोबां बेबायदि गामि सहराव गामियाव नुनो मोनो सहरावथ' मा अबाव नुनो मोननो। लाथा एफौ फिसिनाय गामि गंखनफोराव बांसिन नुनो मोनो आरो बेबायदि लाथा इमफौ फिसि नायफोरखौ।
उ फिसियो जोंनि गामियाव।
ओ गोबां मानसिफ्रानो फियो बेबायदि। आरो न'आवनो खायफाथ' थाव ख्रि लुना खुन्दुंबो दिहुनो फिथोबनिफ्राय।
उम
लाथा एम्फौ फिसिनायावबो गोबां बेबायदि मुलाम्फा दङो जेरै फिथोबनिफ्रायबो नोङो थाखा फैसा मोनगोन फिथोब फाननानैबो आरो लाथा एमौ फाननानै नैबो बेबायदि रां थाखा फैसाफोरखौ मोनो लाथा एम्फौबो जानोबो हायो। आरो बेखौ जोलैनो थाखायबो दोनजायो जोलैबा आरो बेनो सिखिरि ओंखारना नानै बिदै जाबा आरो बिदैफोरखौबो फाननो हायो।
गोबां बेबायदि मुलाम्फा दोङो आरो लाथा एम्फौ फिसिनाया।
औ नोंगौ खस्थआथ' दङ बिराद बिलाइ जायो नालाय औ औ नो बेबायदि बिलाइ थाखाबा मोजां जायो आरोना फिसिनो बारा बेबायदि गुबुन गुबुन
हेलौ